हेल' नोंथां
औ नोंथां
नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों
अ नोंथांङा दायो मा खालामगासिनो?
आंङो दा ओरैनो जिरायनानै दं।
अ आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो थानदों आरो ना नोंथांङा सोलाबगोन ना रायज्लायनो?
औ नोंथां रायलायनो हागोन दे।
ओ टपिकआनो जाहैबाय दैबानानि ओ दाथ' दैज्लांनि सम नङा होनब्ला नोंथां?
औ नोंथां।
औ। दैज्लांनि समावथ' जोंहा बिराद अखा हायो बिनि थाखायनो जोंनियाव माने ओ इदिनो दैफोरा लोमनानै बिदिनो बाना जाफैयो। बेफोरनि थाखाय माने गोबां जेंना जायो आरो जोंनि सुबुं माहारिनि आरो माखासे जिब जुनारफोरनि थाखायबो गोबां जेंना जायो। थानाय जानाय जोबोरैनो खस्थ' जायो आरोना। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दैज्लां समावथ' गोबां माइ आबाद मावो बेफोरखौ ओ जुदि दै बाना जानानै फबफैयोब्ला जोंहा गोबां खस्थ' जायो गोबां ओ बिदिनो लस जायो आरो ना।
नोंगौ नोंथां औ।
औ ओ बिनि थाखायनो जोंहा थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनो थाखाय गा लामा सामाफोराबो दैजों लोमनानै थायोब्ला जोंहा हान्था मेलायावबो गोबां जेंना सोमजियो आरो।
ओ।
ओं आरो बेजों लोगोसे जोंङो न' बांफ्रावबो उम दाउ अमाफोर फिसियोब्ला जोंहा बहा दोननो जायो। बहा इदिनो बे बेमार बेमारफोर जानानै बिदिनो जिउबो गो खोमानांगौ गोनां जायो आरो औ। आरो बिनि थाखाय जोंहा दै लोमोब्ला जोंनि कारेन्ट खुन्थाफोराबो माखासे कारेन्ट खुन्थाफोराबो बिदिनो गुगायो इदिनो ओ बायदिसिना जायो बिनि थाख ओमफाय माने कारेन्टफोराबो कारेन्टफोराबो माने फैया आरो ना। हरनि समाव गोबां औ हरनि समाव गोबां जेंनानि जेंना जायो। जोंहाथ' आरो गोदोनि समाव ओ बिदिनो केरासिन मोनोमोन नाथाय दानि स समाव बिदि केरासिननि जेबो ओ बेब'स्था गैलिया। जेबो मो केरासिन मोनलिया बिनि थाखाय माने जोंहा टर्च फोरखौबो चार्ज होनानै लानो जे जुदि कारेन्टफोरानो फैयाब्ला जोंहा गोबां खस्थ' जायो आरो ना हराव। औ हरनि समाव गोबां जेंनानि जायो आरो फरायसाफोराथ' थांलाय फैलाय बिदिनो फराय फरायसालियाव थांनो थाखाय ओ बिदिनो गोबां खस्थ' जायो जेंना जाहैयो। सोलोंथाइनि फारसे गोबां ओ गाज्रि जाहैयो।
नंगौ नंगौ।
औ नोंथांङाबो एसे फोरमायनानै होदो दैबानानि बागै औ
नोंथांङा जेरै बुंदों थिगैनो दैबाना फोयोबा जोंहा दा दैज्लां बोथोरावथ' अखा हाबाय थानायजों गोबां दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
दैबाना जायोबा नोंगौ थिगैनो बुहुत खस्थ' जायो मानसि मा मानसि यानो बा ओ जिब जुनारानो जा बा आबाद मावनायानो जा ओ आरोखि दैबाना जायोबा जोंहा ओरै बेराफारसे ओ आबाद मावनायफोराव जोबोद खस्थ' जायो मानो होनोबा दै लोमजोबोबाथाय नोङो मैगं थाइगं गाैबो थैजोबो। ओ आरो माइफोर गायोबाबो नोङो दै लोमोबा दैया बारा जायोबा जोंहा खहा जायो मानो होनबा जोंहा मेन जोंहा जानाय आदारा बे दैलाङाव जोंहा माइयानो परटेन्ट नंङा होमबा दा जायनि जेंनायाव गोबां दैबाना जायोबा गोबां जेंनायाव गोल्लैयो आरो बेराफारसे ओरै मैगं थाइगं नुवावबा बारि बागानाव जोंङो आबाद मावनाय जिहेथु जोंङो ओ न'आवहाय जोंङो मावो बे बेफोरबो दैबाना लोमोबा ओ थैजोबोबा जोंहा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाबो जानो गोनां जायो। बुहुत खस्थ' जायो नङा होमबा आरो जिनिसफोराबो मैगं थाइगंनि जिनिसफोराबो दाम बारा जाजोबो दैज्लां बोथोर थोरबाथाय नोङो दै लोमनायजों गासिबो मैगंफोरखौ मोननो थाङा ना। अभाब जायो। नङा होमबा जोंहा नोंथां? ओ आरो बेराफारसे ओरै ओ हान्था मेला खालामनायावबो जोबोद दिगदार। गारि मथर नोङो दै लोमजोबोबा नोङो थांलाय फैलाय खालामनो खस्थ' जायो। गारि मथरफ्रा आथिखालावथ' आरो उम ओ टट' रिक्सा जितु बेथ ओ बेटारि रिक्सा जिहतु होनो जोङो कारेन्टजों सलायो नङा होमबा ओ बे फोरनि बेफोरजों आप डाउन खालायग्रा फ्राबो बुहुत खस्थ' जायो जे बेफोरजों हाजिरा खालामनानै जाग्राफोरा जे कारेन्ट फैयाबा दैबाना लोबनानै कारेन्टफ्रा फैयाबा
ओ बेफोर टट' सालायनानै जाग्रा मानसिफ्रा कारेन्ट चार्ज होनो मोनाबा टट'खौ सालायनो मोनाबा दे साम फ्रामबो जे ओ माबा खालामनानै ओ हाजिरा खालामनानै जाग्रा सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद खस्थ' जायो आरो।
औ।
उम आरो ओरै बेराफारसे जोंहा बुंनो थाङोबा स्टुदेन गथ'फोरखौ जिहेतु साइकेलजों बा गारिजों बा माबाजों हान्थामेला खालायग्राफ्रा नोङो लामाफोराव दै लोमोबा थांलाय फैलाय खालामनो हायाबा ओ जोबोर
खस्थ' जायो अखा हानायाव सिनानै थांजोबनांगौ जायो स्कुल फोरबो एकसन खालामनांगौ जायो ए इदुके आव एसे गाज्रि रोखोमै गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
रो
ओं।
ओ जिब जुनार लानायावबो जेरै नोंथाङा बुंदों नोंगौ थिगैनो जिब जुनार लानायावबो जोंनो अखा हाबाय थायोबा ओ बिराद खस्थ' जायो जोंहाथ' नों न'फोरावहाय दाउ फियो। हांसो फियो बोरमा अमा बेफोरखौ फिसिनाय जायो। नङा होमबा? आरो दैलाङाव जोङो ओ
माबा अमाफोर थायोबा दोननो खस्थ' जायो जायगाफ्रा लेथ्रा जायो मोनामो थानो जायगा मोना आरो मोसौ बोरमाफोरखौबो जोङो फोथाराव खानानै दोननोबो जायगाखौ मोना दिगदार खस्थ' जायो आरो नोंथां ओं ओरैनो नों औ नोंथांमोननिजोंहाय दै बानाया देग्लाय माबा जाथारदों नामा बुरजा जाथारदों नामा नोंथां
देग्लायथ' बांद्राय इसेबां खहा खालामासै आरोना औ जोंनि जोंनि बे जायगायाव बांद्राय दैबाना जाया माने जोंनि गामि खाथ थियाव इदिनो ओ इदिनो दैमा बोहैबोनाय थाइ दङना बियाव माने दै बाना जाहैयो आरो इसिनि जायगायाव। माने गामियानो सेस लोमसावजोबो इदिनो ओ मोब्लिबनिबो फारसे बिराद जेंना जायो। आरो इदिनो दाउ अमाफोर फिसिनायफोरा बिदिनो बेमार जानानै थैयो बेफोरबायदि बिराद जेंना जायो आरो। आरो माखासे जानाय लोंनायफोरनि फारसेबोथ' जोङो माइफोरखौ बहा दोननो जायो बा ख्रि साख्रि सेस लोमजोबो दा बेफोरनि फारसे बिराद जेंना जायो आरो हरनि समाव बिदिनो हाग्रा बंग्रानि जिबौ जिबादफोरा बिदिनो जुनारफोरा न' फुं बांफ्राव हाबहैनो नागिरो बेफोरखौ माने जोङो बिराद साबधानै थानांगौ गोनां जायो आरो बिराद औ बिराद जेंना खो गोलैयो जोंहा दै बाना जायोब्ला बिनि थाखाय बिनो माने ओ गोबां अखा हानायनि जाउनावबो जोंनि ओ जोंनाथ' दा हाजो खाथि हाजोफोरावबो बिराद गिसिखायो हाजो खाथिनि जे थानाय मानसिफोरा बिराद साबधानै थानांगौ गां जायो हरनि समावबो गिनांगौ गोनां जायो आरो आरो दानि समावथ' बिराद दंफां लाइफां दानफैनाय जाबाय दा बेफोरनि थाखाय नो हाफोराबो गुरि जानो हमबाय दा बेफोरनि थाखायनो - अखा एसे हायोब्लानो हाफ्राबो गिसिखायो दैबाना जायो आरो बेफोरजोंनो न' बांफ्राबो बुसाम लांजायो गोबां जेंना जायो आरो बिनि थाखायनो जों दंफांफोरखौ बांद्राय हाफायैयाबो मोजां जोङो हाफायोब्लाबो जों फांसे दंफां हाफायोब्ला जोङो फांब्रै फांबासे दंफांखौ जोङो गायना दोनफिननांगौ आरोना औ औ दा बेफोर बेफोरखौ खालामाबा जोंना बिदिनो अखा हाब्लाबो दै लोमगोन आरो जोंनि जे सानदुंफोर दुंब्लाबो जोंना माने ओ इदिनो बिदुंफोरा बारायलांगोन आरो बेफोरबायदि जायो औ बिफां लाइफांफोरखौ दान फायोब्ला बिनि थाखायनो जोङो बिफां लाइ बिफां लाइफांखौबो बांद्राय दानफायैआानो मोजां आरो लोगोसे जोंहा जे माथावरिफोर खोयोना बेफोर माथावफुरिफोराबो बिराद गुरै जाहैयो दानि माथ फाथावरिफोर खोनायफ्रा बिनि थाखायनो एसे दै लोमबानो ओ बायफ्लङो बिदिनो न' बांफ्राव लोमहैयो बि बिदिनो माइ आबादफोरा गोबां फबनानै गोबां खहा जायो आरो जोंहा सुबुं माहारिफोरा आरो बेजों लोगोसे जोङो न'खरफ्राव सोरबा फोर लोमजानाय दङब्लाबो लोमजानाय थायोब्लाबो जोङो ओ फार्मासिफ्राव लांनो बिराद खस्थ' जायो हान्था बेलानि थाखाय गारि मथर खायै खारैनि फारसे जोङो बिराद खस्थ' जायो आरो
नंगौ नोंथां दैबाना लोमनानै बे रिलिफ केम्प थानांनायफोरखौ बो जों नुनो मोनो आथिखालावहाय नोंथांमोननि साइदजोंहाय बेफोरबायाददि नुथायखौ नुनो मोनो नामा दासिमबो खारन जोंनिथिंगायबो माखासे एसे सिगाङावहाय जों नुनो मोन्दोंमोन दैबाना जानानै रिलिफ केम्प थानो गोनां जादों न' न' दै हाबजोबनाय बेबायदि आरोखि
औ जोंनि जायगायावबो सिगां थांनायाव नुनो मोनदों नाथाय देग्लाय बांद्राय एसेबां जायाखै आरो
औ औ
औ
बुहुत खस्थ' जायो नङा होमबा रिलिफ केम्प थानो गोनां जायोबा मानो होनबा उन्दै उन्दै गथ' फोर थायो सोरनाबा सोरनाबा ओ थानो जानो थाखाय संनानै जानो थाखाय खस्थ' गेस गैया बन गैया बहा थानाय बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बहा दोननो बिदि नङा होमबा बेजों दैबाना जायोबा बे लोगोसे बुहुत बायदि रोखोमनि बेमारफोरखौबो जों सोमजिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा दैफान जायोबा जोङो थाम्फै अरनाय एबा बायदिसिना एम्फौ एनला बेफोरजोंबो जोङो बायदिसिना बायदि रोखोमनि बेमार जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंथां ओ नोंथां दायो जोंना समाबो जासिगोन ओ नोंथांजों
औथां ओमाय नों ओ सावरायनानै मोजां मोनबाय दे आरो फिन खेबसेबाव ओ सावरायबावनो हाबावगोन नोंथांखौ उनाव लोगो मोनबावगोन होनना आसा खालामबाय नोंथां
औ आं हमबा आसा खालामनाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नायसै ना औ गोजोनथों